मा खालामदों नोंथाङालाय दालाय?
ए नोंथां आंथ' नै दामानि ओरैनोसो जिरलायबायनानै दं आरोना नोंथां
अ सो फुंनि जामुं आदार जाखांबाय नोंथां?
औ नोंथां फुंनिखौल' जाबाय नोंथां ओरैनो जालाबायलायबायलै बे बाथोन बाला बैस सेन सानाय ना मानाइस जे नांदोंमोन नोंथां खखायाव बेखौनो जालायबाय दिनै खुसिया मास से नांदोंमोन नोंथां बेखौ नै सानसु जानो दोनलायबाय नोंथां
ए औ ओ‌ ओ ओमफ्राय गायनाय फुनाया जोब्बाय नामा नोंथांना?
गायनाय फुनायाथ' बिदिनोसै नोंथां जोबबायानो होनजाबाय ओइ बोथोरा थिनबाय जेला म खालामबाय नों थां माने अखाया देग्लाय गिबि हानाय जाबायना नोंथां ओमफाय औ ओमफायनो गिबि गिबि गायना लानाय जाबाय आरो ना नोंथां ओमफ्राय दा गायग'नो हानाय जाबाय नोंथां बोथोरानो नै दा सान्दुंसो दंखावफिनलायबाय माथो नोंथां
औ औ अ अ बोथोरा माबोरै सोलिगासिनो नोंसिनथिलाय?
अ बोथोराथ' नोंथां मा बुंबावनो आरो नै माइ गायखांल' होबाय नोंथां ओमफाय दि बेनिफ्रायनो दुंनायानो दुंनाय नोंथां सप्तासेयानो जाबाय नोंथां माइल' गायनो होबाय आरो ना नोंथां बोथ दा एखदम बारे सान्दुंल' दुंगासिनो दं दा माने नै गरमानो लाजाया आरोना नोंथां
औ अ अ अ अ अ नोंथांनिसिम खरान होसो नामा होमबा नोंथां?
औ दा लाइनसेखौ बिदिनो मोननांसिगोन नोंथां खरानसो होनांसिगोन नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ जे खरानानै खरानलै नोंथां मा बुंबावनो आरो
अ' गायनाय फुनायफोरा जोबथ' थाराखै होनबा नोंथांमोना?
हेल' नोंथां मोजां खोनादोंना नोंथां हेल'।
नोंथां खोनादों।
औ औ मा बुंदोंमोन नोंथाङा बुंफिनलाय खेमसे।
गायनाय फुनायफोरा जोबथ' थाराखै नामा होनदां नोंथां।
ए गायनाय फुनाया जोब्बाय नोंथां एखदमबारे बे गायगल' हानाय जादों आरो ना नोंथां ओमफ्राय गायखांनानै एकदमबारे बोथोरा खरान होनाय जादों आरो दा नोंथां।
औ औ
औ औ बिदिनोसै दा मा जागोन माइआ मोजां जागोन जाया जेबो बुंनो हाला आरोना नोंथां।
औ न।
औ ओमफ्राय नोंथाङालाय माबायदि सोलिदों गायनाय फुनायालाय?
नोंथां गायनाय फुनायाथ' आंनाबो बिदिनोलै नै दिनैसो एसे अखा हादोंमोन दै थागोनना थाया। बोथोरफ्रावहाय दै थाबाखौलाय ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै गायनोसैमोन आरो नोंथां खोथियाफ्रा माखासे फुबाय फुनांगौ दंबावो दंनायालाय एसे एनै।
अ अ अ ओमफ्राय गोरान खेथिफोर मावबायबायाखै नामा नोंथाङा?
गोरान खेथि मावनायाथ' बे दैज्लां बायबासो जासिगनोलै नोंथां। दायो हायो बारा बुरजा गैया होनजायो नोंथां, मा होनबावनो आरो।
अ माइ गायबा माने गोरान खेथिबो मावनो थानाय जाया आरोना नोंथां होनबा नोंना?
औ नोंथां औ औ औ।
अ ओमफ्राय नोंथां बे दामानिलाय खबरफ्रालाय माबायदिथो?
खबरफ्रा नोंथां मा होनो गेजेरावनो दंलै नै गायनाय फुनायनि एसे टेनसन जानानै दं आरो।
अ अ अ अखाफोरथ' मोजां गैया होमबाना नोंथां?
गैया गैया नोंथ गैया।
अह। ओमफ्राय बे नोंसोर खाथिनि खाथिनि न'नि दैमाफ्रा देग्लाय अखाफोरजों देरहबाय बायखायो नामा नोंथां?
देरनायाथ' देरदोंलै नोंथां जोंनि जायगाथिंथ' हायाखै हानाय बै एकदम बबेे जायगानिफ्राय फैयो दैया बे जायगाथिंल' हादों आरो बे। अखाया ओमफ्राय बे दै फैनाय जायालै नोंथां बे दैखौ लाबोनो हानाय सुबिदा गैया माने।
अ बिदिसो आरोना नोंथां होमबा? उम।
ओमफाय नोंथाङा दायो फ्रि आरोना नोंथां?
औ नोंथां आंथ' दामानि फ्रियानोसै। है नोंथां गायनाय फुनाय गैथ'ला आरो मावनो दांनोबो सानदुंआनो बाराद्राय माथो नोंथां ओंखारनो हाया।
औ होमबा नोंथां आं नोंनिसिम मोनसे थ फिकसो लानानै फैदोंमोन नोंथाङा दानसे सम फोरमायहरनो हागोन नामा आंनो?
अ नोंथां हागोन हागोन मानो हाया जानो हायो।
होमबा अ नोंथां होमबा आङो नोंथाङा गोदोनि सोलोंथाइनि बागै आंनो फंनैसो फोरमायहरनो हागोन नामा?
अ नोंथां हागोन हागोन। दानि आरो गोदोनि सोलोंथाइ आरोना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
अ बिदिबा नोंथाङा खोनासंदो आं जायायो नोंथांनो फोरमायसै आरोना नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' दानि आरो गोदोनि सोलोंथाइ होनब जोंहा गेजेराव गोबां फाराग सकुखौ जों नुनो मोन मोनो आरोना नोंथां। जोंहा ओरैनो गोदोनि सोलोंथाइ बुङोब्ला जोंहा माखासे गोबां सुबिदा उसुबिदानि खोथा फैयोमोन आरोना नोंथां। ओ जोंहा गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव थांनो थाखाय हान्थिनो थाखाय लामा सामानि गोनांथि जायोमोन, गारि मथर गैया जायोमोन जोंहा गोदोनि दिनाव। गोबां गोजान लामाफोरखौ जोंहा हान्थिनो गोनां जायोमोन आरोना नोंथां। थाबायलाबायनानै एबा साइकेल गंफा गंफै गंफा गंनैजोंनो जोङो फरायसालि कलेजफोराव जोंहा थांनो गोनां जायोमोन आरोना नोंथां आरो जोंहा फरायनाय सुबिदा होनोब्ला जोंहा
गामिफोरावबो जोंहा फरायसालिफोरखौ नुनो मोननाय जायामोन गोदोनि दिनाव फ्राय जोंहा गोदोनि दिनाव फरायसालिखौनो गैयानो होनजायोमोन जोंहा खोब जोंहा गोदोनि दिनाव फरायसाफोर आरो फरायसालिखौ जों नुनो मोनामोन होनजायो नोंथां मानो होनबा जा एसे फरायसालि फरायसालिबाबो जोंहा बिदिनो दं फांसिं उबा मा होनो बिदिखौ सिबिसालिसिंफ्रावसो जोंहा माबाखौ फोरोंलाबायनाय खौ नुनो मोनो नाथाय माखासे फोरोंनाया एफाग्राब बिदि जों सोलायनायखौ लाबोामोन बिदि सोलोंथाइया मानो होनोब्ला जोंहा मोजां कुवालिटिनि जोंहा फोरोंगिरिफोरखौ जोंहा गोदो नुनाय जायामोन दानि जुगनि बादि आरो गोदोनि बिमा बिफाफ्राबो एफाग्राब फरायनायखौ लानानै सिरियास जायामोन दानि बायदि जोंहा गोदोनि बिमा बिफाफा जोंहा फिसाखौ दाहोना रुवाथि उन्दै समावनो एबा एसे एनै मावनो दांनो रोंबानो जोंहा फिसाखौ अबावबा सोरबा एसे थाखा फैसा गोरानाव जोंहा दोननानै बिदिनो रां एसे एनै लाबोलायनानै बिदिनो फिसाफोरखौ जोंहा फाननानैसो जानाय बायदि जायोमोन आरोना नोंथां जोंहा देरोजासिम देरजासिम जोंहा बिदिनो मालायनि गलाम जानानै फिसाफ्रा थायोमोन आरो नोंथां गोदोनिया जेब्लासिम गाव माबा मोनसे मावनो हानाय जाबासो जोंहा न'खरफ्राव फैनानै एसे एनै मावनानै दांनानै जानायखौ जों गोदोनि दिनाव नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां नाथाय जोंहा दानि जुगाव बिदि नंलिया जोंनि बिमा बिफाफ्राबो बुजिनो हमबाय गोदोनिफ्रायनो बांसिनखौनो जों बुजियो दानि जुगनि बिमा बिफाफ्रा गाव गावबो एसे एनै रोंखानायजों गावसिोरनि फिसाफोरखौ फरायनाय नङाबा जों जिबो जाया होननानै दानि फरायनो थिसोमनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि बिदि नङामोन जोंहा मावनाय दांनायल'सोमोन जोंहा गोदोनि दिनाव बुङोब्ला जोंहा फैसाफोरनिबो आंखाल जायोमोन आरोना नोंथां आरो फाय जोंहा बुङोब्ला थाङोब्ला जोंहा गोदोनि दिनाव फरायनो लिरनो थाखायबो जोंङो खलमारिफोरनि जोंहा गोबां गोनांथिनि जायोमोन नाथाय गोनांथि जासेयावबो जोंहा बेफोरखौ नुनो मोनामोन आरो नांथां जोंहा खोब लिरोमोन जोङो सिलर आरियावसो जों लिरनाय नुनो मोनोमोन नोंथां सफ पेन्सिलफोरजों जोङो सिल' रारियाव लिरनाय मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि नंलिया जोंहा बहि फावथेन खलमफोरनि जोंहा आंखाल गैया जोंहा मोनो दाम गोसानिबो मोनो दाम खमनिबो मोनो जोंहा गोबां रोखोमनि फावथेन खलम बहिफोरखौ जों नुनो मोनो आर ना नोंथां आरो दानि जुगाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा इन्टारनेटनि जिउ जाहैबाय जोंहा बिदिनो सि्मार्ट समारट जाजोबबाय आरो ना नोंथां दानि स्टुडेन्टफोरा आरो फोरोंगिरिफ्राबो जोंहा बिदिनो गोदोनि बादि ब्लेकबर्डआव लिरला जोंहा दानि जुगाव फैयो आसिफोरजोंनो थुलाबायबानो जानाय एसे एनै लिरजोबानो जाबाय जोंहा सिम जाजोबबाय दानि जुगाव डिजिटेल मुगा होननाय जायो नोंथां दानि जुगावथ' जोंहा बुंनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां फारागथि आरो गोदोनिफ्रायनो गोबां सोलायबोदों आरोन ना नोंथां जोंहा दानि जुगाव जोंहा हान्थिनो थाखाय लामा सामा आरि जाबाय नोंथां जोंहा गोदो बुंनो थाङोब्ला कलेजारि फरायनो थाखाय ओमफ्राय जोंहाथ' कलेज थांनाय फैनायावनो जोंहा सानसेखौ नस्थ' जायो होननाय जायोमोन‌ आरो नोंथां फुंनि जानायनिफ्राय ओंखारलांनानै नोंथां जोंहा
मोनाजासिमावसो मोनफैखायोमोन मानो होनोब्ला जोंहा गोदो हान्थिग्रा आरिफोर गैयैयाव जोंहा गोजान जान जायगाखौनो साय केलफोरजों थांनानै जोंहा टाउनफोर सिमखौनो जोंहा साइकेलफोरजों थांनो गोनां जायोमोन आरो ना नोंथां। नाथाय दानि जुगाव थ' बिदि थांले जोंहा जायगानिफायनो गारि ओरै हमनानै जोङो कलेजसिम एबा फरायसालिसिम थांनो हायो आरो ना नोंथां। आरो आंथ' बेखिनिखौनो बुंसिगोन नोंथां नोंथाङाबो फंनैसो ब्ला हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन सै दानदिसे समबाबो नोंथाङाथ' नंगौ नंगौ माखासे गोनां गोनां फाथ्राखौनो बुंलांखाबाय आं जिहागौ आंनिफाय फोरमाय हरनोसै। आरो ना नोंथां। खोनादों नोंथां?
औ नोंथां खोनादों औ।
नोंथां जाहाथ' बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय दिनैसिम नायोब्ला दिनैसिम जोंहा नु बोदों जे गोदोनिफ्राय दिनैसिम जाहा दिडिजिटेल मुगा जाबोबाय दिनै जोंहा गोदान सोलोंथाइ एबा गोदोनिफ्राय दिनैसिम नायोब्ला जोंहा दिडिजिटेल मुगा सफैबाय। मानो होनोब्ला जोंहा गोदो गोदो जोंहा बेफोरनि जेबो खाबुफोर गैयामोन। दायो जोंहा न'आव थानाय न'आव थानानैनो फरायसालि बायदि उम कलेजफोराव थाङा गारा जोङो न'निफ्रायनो सोलोंथाइ लानो हाबाय। ना थाय सिगां गोदो जोंहा लामा सामा थांनो थाखायबो सुबिदा गैयामोन। सुबिदा गैयामोन। गारि मथरनि जेबो सुबिदा गैयामोन मबेल आरि डिजिटेल मुगाव अनलाइन इन्टारनेटनि जेबो खाबु गैयामोन आर नाय दाथ' बेफोरनि जेबो आंखाल गैला होननानै बुंजायो आरो ना नोंथां‌। आरो हान्थिनो लामा कल फरायसालिफोर थांनो थाखायबो जोंहा बिराद गोजान गोजान लामाफोराव जोंहा हान्थिना थांनो गोनां जायोमोन मोसौ गारि गराइ गारि बेफोरो बेफोरनोथ' जोङो बांसिन माल माथा रोगानायावसो बाहायो नालाय। फरायसालि थांनाय मानायावथ' जोंहा न'निफ्रायनो बस्था आखायाव लानानै मनायाव सोनानै जोंहा थाबाय थाबाय फरायसालियाव थांनो गोनां जायोमोन आरो ना नोंथां। नाथाय दानि फरायसालिफोरावहाय जोंहा गोबां सुद बुद एबा जुथा, थाय, गस्ला लंपेन्ट बेल आरि गा-गाननानैसो जोंहा गारि मथर गारि मथर एबा साइकेलफोरजों थांनानै जोंहा दायो सोलोंथाइ लाहैनो मोनबाय आरो ना नोंथां। फरायसालियाव जोंहा जिरायनो थाखाय मोजां देक्स ब्रेन्स आरो सोलोंनो थाखाय मोजां मोजां लेखा आरिफोरखौहाय जोंहा दिनै नुबोनो मोनबाय नाथाय गोदोनि दिनावहाय जोंहा लेखायाव लिरनो थाखाय एबा बहिफ्राव लिरनो थाखाय जोंहा खलम गंसे गैयामोन। नाथाय दानि जुगावहाय बेफ फोरनि जेबो आंखार गैला होनजायो आरो ना नोंथां। थां जोंहा समाबो बारनानै थांबाय मा बुंबावनो बेफोरनोसै आरोना नोंथां।
औ दे नोंथां औ दे दोन्थ'लायसै होमबा। औ नोंथां खबरावथ' मोजाङै सोलिगासिनो दं आरोना दामानि औ